औ खोनादों नोंथां औ दा बिदिब्ला जोङो जोंनि माखासे बर'फोरनिनो जानाय लोंनाय माखासे न'आवनो बानायजानाय मुवा बेसाद बा जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो माबोरै दोन्थुमनांगौ बिनि थाबायगोन ना
औ नोंथां जागोन नोंथां
औ दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोदो दे
जागोन नोंथा बे जोङो नोंथां जोंनि बर'फोरनि माखासे जायफोर सिनायथि हारिमु बा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोङो बेफोरखौ लानो हायो आरो नोंथां जेरैबायदियै जोंनि गेजेराव दङ जों गावनि सिनायथि होननानै बुंनो थाङोब्ला नाफाम मोनसे बर'नि जानाय आदार द ख'ना गामसा बियो गानग्रा सोमग्रा बेबायदिनो आबाद मावनायनि बिथिङाव माइ आबाद मावनाय बेसर आबाद मावनाय बायदि बायदि जेरैबायदि आरो जों मोन नो हायो ज' मावनाय सि दानाय बेफोरहाय जोङो खायसे सुबुंफोरा ओ आथिखालाव नायोब्ला गासैखौबो ओ रोङैखौनो नुनो रोंलाबा रोङै थ इसेबां मानि नंद्राया खायसे खायसेफोरा रोङै बा मिथियै जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओम ना जेरैबायदि दियै नाफाम नाफामखौथ' बयबो सुबुंफोरा जायो नाथाय ओ बेफोरनि बानायनायखौबो रोङो नाथाय बेफोरखौ ओ बुहुमनि गेजेराव माबोरै ओ सिनाय थि होगोन माबोरै ओ बियो जों मोनसे जानाय आदार दिन्थिसारनो हागोन बेखौ सुबुंफोरा ओ मिन मिथिनो हाया आरो नोंथां नोंथाङा बुंनायसाय नोंथांनि बादिब्ला नाफामखौ ओ माबोरै जोङो संरैखा खालामनो हागोन होननानै
ओ नाफामखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माखासे सान संरैखा खालामबोदों नाथाय बेखौ जोङो आरोबाव गोबाव सानसिम संरैखा खालामनानै जों दोननायखौ नुवा ओ नुनो मोनाखै
ओ जेरैहाय जोङो नाफामखौ ओ बोसोर मोनसेफा गाहामल जोङो संरैखा खालामनानै बेखौ जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेखौ जोङो संरैखा खालामनाय गुबुन जायगाफोराव दैथि दैथायहरनाय बा गुबुन जायगानि सुबुंफोरनो जाहोनो थाखाय जों बेखौ गुबुन जायगायाव फानहैनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरो ओ दा बेनि बेलायाव जोङो माखासे दोनथुमनायनि आंखालखौबो जों नुनो मोन बुंनो हायो मानोना जोङो माखासे ओ स्टेन्डार्डखौ लाखिनो थाखाय जोङो दोनथुमग्रा मुवा बेसादखौ जोङो बाहायजोबनो हाया आरो दा जोङो नखरावनो जानाय हिसाबै बेखौ जोङो औवा हासुङाव दोननाय जायो दा औवा हासुङाव दोननायाव जोङो ओ मोजाङैनो थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन मुवा बेसादाव दोनोब्ला जोङो नाफामखौ जोङो मोजां थासारियाव दोननो हानायखौ जों नुनो मोना आरो। दा औवानि सोलायै गुबुन मुवा बेस सादाव जोनोब्ला जोङो नाफामा गाज्रि जानाय बा सेवनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो औवानि हासुङावनो दोननाय जायो। नाथाय औवा हासुंखौ जोङो माखासे गुबुन जायगाफोराव ओ दैथायहरनायनि खाबुखौ जों बांद्राय ओ मोजां जाथनाखौ जों नुनो मोना आरो मानोना?
ओ बेखौ फाननो थाखाय जों माखासे मोजां साखोन सिखोनैबो लाखिनांगौ जायो बेनि थाख खायनो जोङो नाफामनि जि औवा हासुं बेखौ जोङो माखासे औ हा-हाजों लिरथेनाय जिस्रिजों खाथेनाय बायदि खालामनांगौ गोनां जायो आरो। दा बेनि बेलायाव जोङो बेफोरखौ गोबां बिबांनिबो बानायनो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो ओ आबुङै दोनथुमनानै गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हानाय बेखौ दासिमबो खालामजोबनो हायाखै आरो दा आं बेखौनो मिन्थियो।
नंगौ ओ जिहेतु जोङो संरैखा होनना बुङोब्ला नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों गासैबो सैथोआनो। बेजों लोगोसेनो जोङो जुदि बेफोर ओ नाफामफोरखौ बिनि बानायनाय बिनि दोनथुमनाय बेनि थावनाय बेफोरखौ जोङो ओ ओ सेबखांनानै बा मोनसे ओ बिनि प्रसेसिंखौ माबोरै दोनथुमनो हायो बेफोरखौ जुदि भिडिअ फोर खालामनानै दोनथुमनो हायोब्ला जों बेखौ जोंनि नाफामखौ संरैखा जानाय बा अराय समनि थाखाय जोङो जोंनि होननानै दिन्थिनो हानाय बे थासारियाव फोरमायनो हागोन नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो गोबां दंबावो जेरैबायदि दानाय लुनायनि बि बिथिंखौ सावरायोब्ला गोबां सुबुं सुबुङनो सावरायबोनायखौ जोङो मोनबाय जे माबोरै दायो सुबुंफोरा माबोरै आगरफोरखौ एरो दख'ना गामसाखौ बोरै दायो खुन्दुंखौ बोरै स बेफोरबायदि जोङो गोबां सहथबोनायखौ मोननो हासै नाथाय बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजोंबाबो नाथाय बेफोरखौ जोङो माब्रै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो हागोन जोङो बेफोरखौ सावरायनाय एसेबां नुनो मोनाखै आरो नोंथां बेबायदिनो आंनि नोजोराव जुदि आं सावरायनो थाङोब्ला बेफोर दानाय लुनायखौ माबोरै संरिखा खालामनो हायो होननानै जों गिबियावनो बेखौ लाबोनांगोन जे बे दखना अदेबानि गामसा बेफोर गानग्रा जायफोर सुबुं बिसोरनि
अखाादा माबायदि अदेबानि बिसोरो माबायदि बेसेननि दखना बा गामसाखौ गाननो हायो गाननो मोजां मोनोबा बिसिोरनाव बे दख'ना गामसाखौ बायनो हानायनि बे बे बेसेबां दामनि बायनो हानानै गाननायनि गोहोआ दं बेफोरखौ साननानै जुदि जोङो दख'नाखौ दायोब्ला अदे मानि गोबां दख'नायानो बांसिन नांनोबो हागोन आरो नोंथां आरो बेबायदिनो सासे मुलाम्फा जानायनि गेजेरजों गोबां सोरजिनायनि खाबुखौबो जोङो मोननो हागौ मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जेब्ला जोङो सावरायबावगोन जे सासे सुबुङा थांनानै थानायाव गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जेब्ला सुफुंनो नाजायो अब्ला बे बिथिङाव बै सुबुङा गावनि जाबायदि गोहो बेखौ लानानै बियो थांनानै थानायखौ औ गावनि मोनसे थांखि महरै आजावना लागोन आरो नोंथां आ बेखनो बेखिनि आ बेैयो बै जाय फालांगियारि बियो जेब्ला
माखासे बै थांना थानाय बा अदेबानि सासे सुबुंनि अदेबानि बायगिरि सुबुङा जाबायदि बेसेनि दख'नाखौ गानगोन बेफोरबायदि बेसेनजों दखनाखौ बा गामसाफोरखौ सोरजियोब्ला गोबाङानो बांसिनै नांनायखौ नुनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदि गावजों गोरोबनाय बा गाव बाय सासे सुबुङा बायनो हानाय गामसा बा दख'नाखौ दानानै गानोब्ला बिसोरो जेब्लायबो बे गामसा अदेबानि दख'नाखौनो बायनानै गानबाय थानाय खौ जोंङो मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो सासे सुबुंङा बेबायदि गानोब्ला आरोबाव जोंङो माहोनगोन ओ
बे गाननायनि गेजेरजों दख'नाया संरैखा जागोन होननानै ओ जोंङो बुंनो हागोन आरो नोंथां ओ नोंथांङा ओ बे बर'फोरनि जा हारिमु दिन्थिसारनाय नेरसोनफोर बेखौ बेफोरनि सायाव संरैखा होननानै संरैखाखौ माबायदि सोदांनो सानो
ओ नंगौ ओ दा जोंनि गेजेराव गाननाय-जोमनायफोरखौ जोंङो दख'ना गामसा बायदिफ्राव जों संरैखा जानानै था थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आथिखालावसो जोंङो बांसिनै संरैखा जादों होननानै बुंनो हायो आरो नाथाय जोंङो ओ आखाइजों दानाय लुनायफोरखौसो जोंङो संरैखा जानानै थानायखौ जों नुनो मोनाखै। गोदो-गोदाय समाव जोंङो न'आवनो खुन्दुं थुननानै खुन्दुं जि सोंनानै न'आवनो जि दानानै जिफोरखौ दिहुनोमोन दा बेफोर समाव जोंङो गासै बबो गामिफोरनि न'खरावनो जोंङो बयनावबो जिबफोरखौ जों गावबा गावनो दानानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोंङो गोबां गामिफोरावनो जि दानायफोरखौ जोंङो न'खरफा गाहामनायाव नुनो मोनसै दा बेफोराव गामिफोराव जोंनि जि दानायनि माखासे आदबफोरासो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंनि जि जों गामसा दख'ना आर'नाइफोरा जोंङो दासिमबो गोमालांङाखै नाथाय बांसिनसो जौगादों मानोना। बेफोरखौ जोंङो मेसिननि गेजेरजों सानसेयावनो गोबां गोबां बिबांनि दिहुननायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दा- बेनि बेलायाव जोंङो जिफोरखौ जों गोमालाङाखै होननानै संरैखाखौनो जानानै दं होननानै बुंनो हायो नाथाय दानाय-लुनायनि जि आदब बेफोरखौसो जों खोमानानै लानो गोनां जादों आरो। दा बेनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला जोंङो समनि आंखालखौनो बुंनांगोन मानोना सुबुंफोरा ओ आथिखालाव समजों खारफानो सोलोंबाय आरो बेजों लोगोसेनो फरायनाय लिरनाय गुबुन जायगायाव थाहैनाय आरो गावनि थांना थानायनि राहानि थाखाय बेफोर जि दानायनि राहाखौ नागारनो गोनां जादों मानोना। जि दानायाव गोबां समनि आंखाल जायो आरो खस्थ'बो जायो दा बेनि खस्थ'नि फिथाइया बै खस्थ'आव जेसेबां फिथाइ मोननांगौ बेसेबां फिथाइखौ जों मोननो हायैखौ नुनो मोनदों आरो। दानि थाखायनो गोबां सुबुंङानो न'खर न'खरावनो दानाय बा आखाइजों दानायनि सोलायै मेसिनजों दानाय जिफोरखौसो जोंङो ओ नुनो मोनसै आरो बेखौनो गाननो लानायखौ नुनो मोनदों आरो दा आरो मोनसे बाथ्रा खोथाखौ बुंनो हायोदि ओ न'खराव आखाइजों दानाय जिफोरनि बेसेना गोबां दाम जानायखौ नुनो मोनो। दा आरो गुबुन फारसेथिं मेसिनजों बानायनाय जिफ्रा दाम खमनि जायो आरो। दा बेनि थाखाय गोबां सुबुंङानो दाम खमनि जिफोरखौसो नागिरनो नाथाय आखाइजों दानाय जिफोरा दाम गोसानि थाखाय बेखौ बाया आरो बेनि थाखायनो गोबां सुबुंङानो आखाइजों दानायखौ नागारनो हमबाय बिनि सोलायै गुबुन खामानि मावनो गोबां सुबुंङानो नाजादों आरो। जेरै जेरै जि दानायनि सोलायै गुबुन खामानिफोर मैगं थाइगं फाननाय बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ आजि-आथिखालनि आइजोफोरा लानो हमबाय आरो मानोना जि दानायाव गोबां खस्थ'बो जायो बिनि थाखायनो आथिखालाव मैगं थाइगं फाननायखौनो बर' आइजोफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो दा ओं जि दानाय जि दानायखौल' संरैखा खालामनाया गोब्राब होननानै आं सानो आरो नाथाय जि जोम फोरा जोंना संरैखा जानानै दं होननानै आं बुंनो सानो।
औ नंगौ नोंथां।
दा आंनो नोंथाङा जि दानायखौ माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेखौ बुंनो हागोन नामा?
ओम औ नोंथां जि दानायखौ ओं संरैखा खालामनो थाङोब्ला जिहेथु समनि आंखालाव ओं आखाइजों दानाय ओं बेखौथ' जोङो नुनो मोनबां खालियानो। सि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' सि दानायानो नङा होमबा नोंथां? मेसिनजों ओ दानायानो जा अदेबानि न'आवहाय गाव गावनि आखाइजों दानायानो जा ओं जोङो जेब्लायबो सुबुङा बांसिन मुलाम्फाखौ नागिरो बे मुलाम्फाखौ नागिर नागिरनायनि बुथुङाव जेब्ला ओम खारखाना बानायनानै अदेबानि ओं सि दाग्रा हिसानसालि बानायनानै जेब्ला गंसे गामियाव बानायगोन अब्ला बै गंसे गामिनि खायसे ओरैनो थानाय सुबुंफोरा ओं बे सि हिसानसालियाव सि दानो फैयोब्ला ओं बे आइजोनि थाखाय गोबां मुलाम्फायाबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो गोबां समाव ओं सि दानानै ओं संरैखा खालामनो हायो जेरैबायदि